खोनादों ना नोंथां
औ
खोनादों नामा
औ औ औ खोनादों
खोनादों ना
ओ औ खोनादों नोंथाङा खोनाफिनदोंना खोनादों नोंथां नोंथाङालाय
खोनादोंना औ दे
औ गोजान गोजान मोनाबिलि बहरनाय थाबाय नों नोंथांनिसिम जोङो दा मा होनो ओ मबाइल फननि सायावहाय फ फंनैसो खोथा रायलायनोसै ओ मा होनो मबाइल फन होनो औ मबाइल फन होननानै बुङोब्ला जोङो मा होनो जायनाखि दानि जुगावहाय मा होनो ओरैबायदि गोनांथि आरोना बयबो बाहायो आरोना बे फनखौहाय माने औ औ औ गोबां सुबुङानो बे फनखौहाय बाहायसै आरो ओ ओम जों मा नुनो मोनो औ आं सावरायगासिनो नोंथा खोनादों ना
मबाइल होननानै बुङोब्लाऔ दे बुं नोंथां दे
औ औ औ खोनाहैदोंना ओ मबाइल मबाइल औ औ आं खोनाफैदों नों खोनाफैदों खोनाहैदों
जोङो मबाइलनि बागै जोङो ओ सावराय फरायनो गोसो जादों जाबाय जोंनि थाखाय गोनांसिन मुवा होननानै जोंङो बुंनो हायो। मानो होनोमब्ला दानि मुगायावहा मबाइलखो गोबां खामानियावनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों मबाइलनि गेजेरजों जोंङो बेबायदि गोजानाव थानाय मानसिखौबो जोङो ओ खाथियाव मोननाय बायदि जोंङो बेबायदि जोंङो मोजां खोनादों ना
औ
आरो म-मबाइलनि गेजेरजों जोङो ओ रां रांखावरि आरजिनायखौबो जोंङो दिनैनि मुगायाव जों नुनो मोनदों
अब्ला जोंनो लागै बेबायदि मोजां गियानफोरखौबो होयो
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ जों मबाइलखो जोंनि थाखाय गोनां होननानै जोंङो दिनैनि मुगायाव जों साननो हायो गोदोआव अब्ला जोंङो मबाइल गैयाब्लाबो जोंङो सोलिनो हायोमोन नंङासै होनबा
नोंंगौ
नंगौना नोंथां
औ नंगौ
नाथायब्ला दिनै दिनैनि मुगायावहा मुगाजों लोगोसे मबाइल आ जोंनि गोनांथि जानानै फैबाय
नंगौना
औ
ओ बेबायदि गियानफोरबो सोलोंनो हायो आ
औ
दा दानि मुगायावहा फरायनो थाखाय गियान सोलोंनो हायो आरोना मबाइलनि गेजेरजोंबो
औ औ
मबाइलफोराव बेबायदिनो गोबांथार बेबायदि औ बेबायदि एबसाइटफोर दंङ मबाइल जायनि गेजेरजों जोंङो जेरै गुगोल आरो इउटुब बायदि रोखोम बेफोरबायदि ओ बेफोरनि गेजेरजोंबो आरो बेबायदिनो अनलाइन थाफोर खानानै गियान सोलोंनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजों
ए
आरो
ए।
मबाइलनि।
ए।
मा जाथाय जादों बा माबि। बिसालाव दङ बेफोरखौ जोङो गोबां बे मबाइलनि गेजेरजोंनो। मिथिनो हायो। आरो बबे हादोरफ्रा माबायदि जौगादों बेखौबो जोङो। मबाइलनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो जों मिथिनो हायो जों थांनो हाया। खै जों नुहैयाखै नाथाय जों मबाइलनि गेजेरजोंनो दिनै जों। नुगासिनो दङ गुबुन गुबुन हादोरफ्राव माबायदि। हाल साल आरो माबायदि सोलिगासिनो। थिनो हायो आरो।
औ नोंथां बुंनायखौ खोनाबाय नोंथां बुंनाय। नोंगौआनो आंङो फनैसो बुंनि मा होनो मबाइलनि दारैहाय जोङो। मा होनो मा खोनासंनो हायो जोङो गान खोनासंनो हायो। फिलिमफोर नायनो हायो। सावथुनफोर नायनो हायो जोङो खेला गेलेनो हायो।
बेबायदिनो जोङो गुबुन जायगाफ्राव थांनोब्लाबो मबाइलनि गेजेरजों बेबायदि। बिदि जोङो सिगांग्रोनो जोङो बेबायदि अनलाइन खालामनानै बुकिं खालामनानै। लानो हायो हटेलफ्राव थानो थाखाय गुबुनफ्राव थाङोबा। बेखायनो मबाइला जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार। गोदोनि दिनाव मबाइल गैयाब्लाबो सोलिनो हादोंमोन नाथाय दानि दिनाव। मबाइला जोंनि थाखाय गोनां जानानै फैबाय आरो। मबाइलनि गेजेरजोंनो गासै खामानिखौ जोङो सिगांग्रो जोङो मावग्रोनो हायो।
ए। औ नोंगौ मा होनो मबाइलहाय जोंखौहाय मा खालामो हाखु दाखु। गौआवहाय बियो ओरैबायदि हेफाजाब होयो आरोना। ओरैबायाददि हेफाजाब होयो जेरावनाखि मा होनो सोरबा सासे मानसिया जुदि बेनो गोनांथि नांथारगौबा। बा हेफाजाबनांगौबा। हाखु दाखुयै जोङो मा होनदों न'खरनि मानसिफोरनाव जोङो। फन खालामनो हायो लोगोफोरनाव फन खालामनानै जोङो मा होनो। सासे मानसिनि जिउखौबो रैखा खालामनो हानायहालागैसिम जाहैयो आरोना। ओमफ्राय बेवहाय मा खालामो बेखायनो जों मा बुंनो हायो। मबाइल फनखौ मबाइल मबाइलखौहाय जोङो रैखाथि।
आङो नोंथांनिखौ बारा खोनायासै आं बुंहरनो सानबाय जे मबाइलनि। गेजेरजों जोङो गावनि न'खरनि। मानसिफ्रा सुबुंफ्रा गुबुन हादोरफ्राव थायोब्ला गुबुन जायगाफ्राव थायोब्ला। जोङो बे मबाइल फननि गेजेरजों जोङो मोजां गाज्रिखौ। खबर लानो हायो जों रायज्लायनो हायो आरो जोङो। गोजानब्लाबो जोङो। खाथि बायदि माने जों मोखां नायज्लायनानैबो जोङो। रायज्लायनो हायो नैबे मबाइलनि गेजेरजों।
ए। नंगौ। मबाइलनि दारैहाय मा होनो जोङो माखासे ओ गोनां गोनां मुवाफोरखौ मावनो हायो। जेरै जोङो केमेरा बाहायनो हायो मबाइलनि थ्रुयै जोङो बेयाव हाय मा होनो दाजाब दांख'बो खालामनो हायो। आफाया बिनिफायबो जोंङो फुंनि जायखौ नाखि जोंङो इनबिटर एलाराम ए एलोम फक्स होनो बेखौबो जों बाहायनो हायो। बिनिफ्राय जोङो मा होनो केलेन्डारफोरबो नायनो हायो बिनिफ्राय जोङो टर्स बायदिसिना आरो औ ओमफ्राय आरो जों मा नायनो हाबावो जोङो ओ मा होनो बेवहाय मान सावगारिबो नायनो हायो आरो दा बेवहाय मबाइल गंसेयावनो जों बेफोर गासैबो गबहाय नुनो हानाय जायो आरो औ खोनादों नों आंनिखौ खोनादों ना?
दा मबाइल दा होन बिदिब्ला जोङो मबाइलनि गेजेरजों गियानबो सोलोंनो हायो आरो जोङो गोबां मावनो गोनां सिगाङाव मावनो गोनां खामानिखौ जोङो ओ जों मावनानै लाग्रोनो हायो मबाइलनि गेजेरजों। आरो बेबायदिनो जाय दिनै जोंनि फरायसाफोरा जिखौ बेबायदि ओ मा होनो फिननाय नागिरनानै मोना बेखौ बे मबाइल फननि गेजेरजों गुगोलावहा सार्च खालामनानै नागिरनानै ओ बिनि फिननायखौ मोननाय जायो। बेबायदि सुबिदाखौबो जोङो मबाइल फननि गेजेरजों मोननो हादों आर ना।
आरो जों मा नुनो मोनो मबाइल फनावहाय जोङो माखासेहाय खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ा हेल' खोनादोंना।
खोनादोंना।
औ आंनिखौ खोन हैैदोंना खोन हायाखै?
मा होनो मबाइलावहाय जोंहा माखासे मा होनो गाज्रिफोरबो नुनो मोनो आरो।
जों दायो जोंनि न'खरफोराव मबाइल फनखौ जोंनि न'खर न'खरफ्राव साफ्रोमबो ओ सुबुङानो बाहायनाय जाबाय। नख दंफाम गंब्रै जेसिबां मानसि दङ गावबागाव बाहतो नुनो मोनदों आरो। जों बुंनो हायो दिनैनि मुगायाव मबाइला जोंनि थाखाय गोनांथार मुवा।
दा जों मबाइल बाहायनायाव जोङो ओ जोङो बेबायदि रिसार्च बा जोङो फैसा सोनानैब्लाबो रां सोनानैब्लाबो जोङो बे मबाइलखौ जोङो इन्टारनेटनि थाखाय जोङो बाहायनो बाहायनाय जायो आरो। जों ओरैनोब्ला जोङो जोंनि रांखौ बाहायाब्ला रांखौ सोआब्ला जोङो इन्टारनेटनि खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय जाया। नुनाय जाया।
जों बेयाव रिसार्ज बा रांखौ जोङो बाहायथारनांगोन सोनांगोन होमब्लासो जोङो जों इन्टारनेटनि नेटनि खामानिखौ जोङो नुनो मानो।
औ जोङो मा होनो। समाबो जाबाय जासिगोन जोंहा जोङो दा मबाइलनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो रायलायनानै फोजोबनाय जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंजों नोंथांनिसिम गोजोन्थों
रां आरजि